हेल' हेलौ हेल' नोंथां औ खोनादों दा नोंथां आदचा चाचा उम नोंथाङा फ्रियैनो दं ना?
औ फ्रि।
आदसा आदसा सा आं नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव सावरायनो मोना फोरमायनो हागोन नामा ओ दानि जुगाव सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ आरो गोदो सोलोंथाइ गैयियाव सुबुंफोरा माबायदि जेंना जानांदोंमोन बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायजागोन दे
आतसा आतसा दे।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि थाखाय माने मोनसे जोबोद गोनांथार। बेजों एबा जों थादोरसाखौनो बुंनां सिगोन नङा होमबा माने ओ सुबुं माहारिनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो।
उम उम।
ओ जोंहाथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला माने बयनिबो जिउआवनो सुबुं माहारिनि जिउआवनो माने जोबोद गोनांथार ओम आथिखालावथ' जों सोलोंथाइनि गोनांथ थिखौ माने बांसिनानो फ्राय बांसिनानो बुजिनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि दिनाव ओ जों गोदोनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि थासारियाव ओरैबायदि थासारियाव थांनानै दंमोन जि बिसोरो सोलोंथाइनि भेलु सोलोंथाइनि गोनांथिखौनो बुजिनो हानाय दि माने बिसोरो थारियाव गैयामोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दंमोन जायफोरा माने ओ बिसोरनो माने जाबाय लोंबाय थाबाय दाथ' गावनि उदैख खौ सुफुंनो थाखाय सानफ्रोमबो मावनांगौ हाबाखौ मावनाय खालि बेल'मोन आरो नाथाय ओम
ओ
माने बिसोरो समजों लोगोसे माने उनावहाय ओरैबायदि सोलायबोबाय माने माखासे लेखा गोरों खायसे गासिबो लेखा रोङा बाबोथ' खायसेया लो लेखा सो
नोंगौ नोब
सोलोंनाय खायसे दंमोन ना माखासे सानैसो सुबुंफोरखौ जोंनि दिनावहाय ओमफाय बिसोरो बि दिनो थुनलाइ आरो बायदि थुनलाइ बायदिफोरनि गेजेरजों थुनलाइयारि हाबाफारि बिदिनो बायदि बायदि थुनलाइयारि माने थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों बिसोरो ओ बे गोदोसोनानै थानाय जायफोरा सोलोंथाइनि भेलुखौ मिथिया बेथोनखौ एसे माने सोलोंथाइनि फारस बे गोसो बोहो हामोन आरो बिसोरो ओरैबायदि खालामबाय जे एफाय एनैब्लाबो बिसोरा सोलों गोदोनि सेनखौ बुजिबाय। बेनिफ्राय इसोरो बायदि बायदि बिथिङाव माने बायदि बायदि आयदायाव थुनलाइ सोरजिनानै ओ‌ गावसोरनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोहोबोबाय आरो। बेनिफ्राय लासै लासै ओ सुबुंआ सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजिनानै। ओ बयनिबो बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौहाय ओ मोनसे समाव स्कुल एबा फरायसालियाव थोनहरनायनि थिनहरनायनि माबाया थासारिया उनावहाय फैबाय आरो।
उम
आमफाय बेनि उननि फ्राय लासै लासै बयबो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजिनानै बिदिनो सोलोंथाइ लानाय हा लानाया जानानै फैबाय आरो ओ नाथाय आथिखालावथ' सोलोंथाइ गैयाब्लानो सासे नुआ मेगन दंब्लाबो गैयि बादि माने खा खाना होननानै जों बुंनो हायो। आथिखालाव जोंनो ससे लामा थाबायनायावनो जोंनो ओ सोलोंथाइया ओरैबायदि थि गोनांथि जानानै फैयो। जों जायखि जाया हाबाखौनो मावा मानो जों संसार जाया मानो जों न'खर सामलाया मानो। सोलोंथाइया जोंनि थाखाय फाराग मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोबोर गोनांथार। ओरैहाय जोङो जेनेबा आबाद मावनानै जों फालांगि खालामबाय जों मैगं थाइगं फानहैबाय अब्लाबो जों हिसाब सिथाब लाखिनो थाखाय जों मा नांगौ जायो जोंनो लेखाखौ नांगौ जायो लेखा गोरोङै सुबुङानो बोरै हेेलप लाखिनो हाजोबनो नङा होनबा? बेबायदिनो जाउनाव जोङो गोबां थगायजानाय जानानै फैयो माब्लाबानि समाव गावनि मुलाम्फाखौ ओ गावनि मुलाम्फाखौ मोननो गोनाङाव जों माब्लाबानि समाव सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव गुबुनजों थगायजानो गोनां जायो। ओ बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिया गासिबो इमानदारिजों खामानि मावा नङा होमबा बयनावबो थगायनानै फैया दं माने। मानसिया लुबैसुला जेरै बा मानि जेसेबां मानो बेनिफ्राय बांसिन बांसिन मोननो लुबैयो जाउनाव बिसोरो माने थगायनो आखाइयाव लायो आरो थगायनो बोलो लायो। ओमफाय सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' नोङो नोंनाव गियान गैयाब्लाथ' मानि नोंनाव हिसाब खिथाब साननो हानाय गोहो गैयाब्लाथ' नोङो गोरलैयैनोथ' थगायजागोन। बेनि थाखायनो जोंनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनो सोलोंथाइखौ ओरैबायदि गोनांथार जानानै दङ आरो। बेनि अनगायैबो जोङो नै। जोङो जेरावखि थारमाने जोङो डाक्टार अजा एबा डाक्ट'रनाव थाङा मानो जों अबेबा नोगोराव थाङाथों मानो। जोङो लामा ससे थाबायब्लानो जोंनो सोलोंथाइया ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैयो दिनै जों सोलोंथाइ गोयै सुबुङा जोङो डक्टर खानायाव थाङोब्ला जों हस्पिटालाव थाङोब्ला जोंनो बाथ्रा रायलायनो रोङिनि थाखायनो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा माने जिउ जिउ खोमानांनाय खौबो जों नुनो मोनदों मानि रायलायनायनि सायावसो सोनारबाय आथिखालाव सोलोंथाइनि सायावसो। बिदिनो स्टेटास एबा गोजौ थाखोनि सुबुंफोरासो बांसिनै जेरै ओ माने नायसनजायो थिग बिदिखौ नोजोर होनानै जोङो आथि खालाव सोलोंथाइ लानांगौआ ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैबाय। जिहेथु जों डक्टर हस्पिटालजों रायलायो डक्टरजों रायलायहायोबा हस्पिटालसिम फाहामथाय लाहैनो थाखायबो जोङो ओरैदि स्मार्ट जानांसिगौ ओ दि जोङो जोंनि रायज्लायनाया जुदि बोरैबा एसे आलादा जाब्लानो। जोंखौ माने थगायनो बोलो लायो डक्टरफोराबो बिराद माने बयबो। गावसोरनि गियानखौ लानानै बायदि बायदि माने गोबां स्मार्ट जाबोबायना मानसिया बे बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो सोलोंथायाइया फारफ्रोम बिथिङावनो जोबोद गोनांथार बेनि अनगायैबो जोङो। ओ सोलोंथाइखौ गावनि केरियार दानो थाखाय जोङो फिउचारखौ जोंनि इयुन जिउखौ नाहरनानै। ओ सोलिलांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया ओरैबायदि गोनांथि जायो। खायसेया सोलोंथाइ लानानै लेखा औ सासेया सोलोंथाइ लानानै लेखा फरायनानै साख्रि दानो साख्रि लानानै गाव आंनि इयुन जिउखौ दालांनो थाखायबो सोलोंथाइखौ लायो। बेनि अनगायैबो जोङो न'खरखौ सामलायनो थाखाय जोङो बिदि न'खर सामलायनांगौ बाथ्रायाथ' गोरलै नङा नङा होमबा लेखा गोरों नखर लेखा गोरों सुबुंनि बेखौ सुबुंनि करस सोलायनाया जोबोद आलादा आरो बेखा सोलथाय सुबुंनि नखर सालायनायाथ बबोद आलादा ओय लेखा गोरों सुबुंनि नखर सालायनाया एसेब्लाबो दिसिप्लिन आब्रुथि साखोन सिखोनै जायो ओमफ्रायो सुबुंफोरजों माबायदि रायलायनांगौ गावसोरनाव थांनाय मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ सोरखौ माबायदि बेसेन होनांगौ बिनि बेलुखौ बिनि गोनांथिखौ लेखा गोरों सुबुंफोरा एसेब्लाबो मोजाङै मिथिगौ आरो लेखा गोरों सुबुं रायलायनाय जायफोरा एसेब्लाबो सोलायो बेफोरखौ नोजोर होनानै फारफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथायया जोंनि थां जोबोद गोनां दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन निसै नोंथां हागोन ओ सोलोंथाइ होनब्ला जों दानि जुगावथ' बहुद आपग्रेद जाबायना दानि समाजा माखासे हादोरफोरा बुहुद बिदिनो सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानानै बुहुद गोजौ गोजौ माखासे टेक्नलजि मुगा सफैबाय जेब्ला ओ सोलोंथाइखौ जोंनो मास बि नांखाथारगौ नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो हानिफ्राय बिदिनो गामि ओनसोलाव गोदो माबायदि मा मा जायोमोन जोंहा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय ओ
ज
बुहुद समाजारि जेंनाखौ गावजों गाव सुस सांलायनो हायि माखासे जेंनाफोर
जेंनाफोर ओ सोलिनो गोनां जेंनाजों सोलिनो गोनां जाथाय जाबोनाय आरोखि जों नुनो मोनो गामि ओनसोल थिनखोलाव माने मोनसे ओम माबाखौ सल्भ खालामनोनो हायै थासारिया जोंनि गेजेराव नुबोनाय जों नुनो मोन्दों आरोखि ना ओ गावजों गाव गोरोबलायि आरो आं मानो मिनिखो एयाव आं रोंलालै नोंसोरखौ बेफोरबायदि थासारिया
औ नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा सोलों फोथाय लानाय लोगो लोगो सुबुंफोरा सुबुंफोरा जे नियास जाबोजोब्बाय माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजोंनो आथिखालनि सुबुं माहारिफ्रा ओरैबायदि गोजौ थाखोआव दावगालांनो हाबाय आरो बेरायनाय मानाय बायदि बिथिङावनोथ' सोलोंथाया जों जोबोद गोनांथार हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सुबुं आनो आथिखालाव सोलोंथाइ लानांगौ होननानै सानो आरो जेरैहाय जोङो। सोलोंथाइ लानायनि बेलायावथ' जोङो मानि बेसेन नाङै सोलोंथाइ बायदि बाय